अ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा बिजि नामा?
बिजिथ' नंथ'आ फ्रियानो दं दे नोंथां
औ आङो नोंथांखौ मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों
ओ सावरायजागोन नोंथां
औ आयदायानो जाहैबाय ओ दावबायनाय
औ
खोनादों ना नोंथाङा। खोनादों औ औ नोंथाङा ओ दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन आं जाखिनि मिन्थियो बेखौ एसे बुंलांनोसै नोंथां।
औ
दा जोंहा दावबायोब्ला मा गु जेनेबा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला। जोहा मा ओ बै जायगानि गाननाय जोमनाय राव ओ बेफोरखौ जेनेबा मिथिनो मोनो आरोना आरो सब जायगायानो जेनेबा मोनसे मोनसे हिस्ट्रि थायो नङा होमबा थ' जोङो मोनसे जायगायाव दावबायोब्ला बै जायगायाव जेनेबा सिगांफोर मा हिस्थ्रि दंमोन जों सिगांनि बेफोरबादि खोथाफोरखो जोङो बै जायगायाव थाङोब्ला मिथिनो मोनो आरोना आरो बिसोरनि जोङो। रावफोरखोबो सोलोंनो हायोबा बिसोरनि गाननाय जोमनाय। बयहाबो बेलेग बेलेग गाननाय जोमनाय थायो नङा होमबा। थ बेफोरखौ जोङो मा? ट्रेभेल खालामनायनि गेजेरजों जोङो मिथिजोबनो मोनो आरोना। ओमफ्रायो जोंना मोनसे थाबावबाय जेनेबा जोङो। ट्रेभेल खालामनायावथ जोङो ओ-मा होनगोन फ्रेन्डसफोरजोंबो बा जोङो फेमिलि जोंबो थांनो हायो। ओमफाय बैफोर था- जोंहा मा होनगोन बिदि ट्रेभेल खालामोबा। जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आरो जोङो। मा होनगोन फटफोरबो साफायना लानो हायो आरो जेनेबा जोंहा मेमरिसनि थाखाय ओमफ्राय उनाव गोसोखांनो थाखाय जोङो मा। फटफोर साफायना लानो हायो आरो ना फ्रेन्सफोरजों थांनानै ओमफाय जोंहा मालाबाफोर जेनेबा दुखु जाबाय थादोब्ला मा सोरबा सिन्था खालामबाय थादोब्ला। बैफोरबादियावबो जोंहा मुद मोजां खालामनो थाखाय। ओ-जोङो मा ट्रेभेल खालामनो हायो आरो ना जेनेबा सोरबा सोरबाबा हाजो मोजां मोनो बा सोरबाबा दैमा मोजां मोनो बिदि गोबां थायो नङा होमबा।
औ
स बैफोरबादियावबो जोंहा मा होनो सोरबा मुद गाज्रि जाना दंबाबो मा? जोंहा मुदखौ मोजां खालामनो थाखायबो ट्रेभेल खालामनो हायो आरो ना। आरो जायखौ जोङो जेनेबा सोलोंथाइजों मोना। जेनेबा जों दा ओ मा होनगोन सोलोंथाइजों मनि जेनेबा सोलोंथायाइ हयथ लिरनाय थागोन जेनेबा बै जायगानि। खोथा बै जायगानि नलेज गोबां खोथा जोङो। नुगोन जेनेबा होमबाबो जोङो मा ट्रेभेल खालामोबा मा। ओ गावनि मे गनजों फिजिकेलि जेनेबा गावनि मेगनजों नुनाया जोंना मा गोसोआव थासिनगोन आरो जोङो ओ-मा होनगोन। ट्रेभेलनि नलेजाबबो जोंना। मा होनगोन गुुबुन जालायगोन आरो ना थ दावबायनाया जोबोद ओ-दावबायनायाबो मोनसे मा होनगोन जोंनि लाइफआव गोनांथि होननानै आङो सानो आरोना ओमफाय। आंनो बिदि राय्लायनायावनो आरोना आं सासे मानसिजों बे आयदानि सायाव रायजलायदोंमोन आरोना बेयाव बेबो मोनसे आंनो ओ रुल खोनन्थादोंमोन आरोना जायखौ जोङो ट्रेबेल बिदि गुबुन जायगायाव दावबायहैयोबा जोङो माने बिखो इउस खालामनांगौ होननानै बे मानसिया खोन्थादोंमोन आरोना। ओ बे रुलखौ आं नोंथांनो खोन्थानि एसे अ बै आ ओ-जोङो गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्ला मा जोङो। जेब्लाबो मा होनदों बे बे खोन्थादोंमोन आरोना जों आंनो। जेब्लाबो माने जोङो आसि थाइसेजों जेबो बुस्थुखौ बा नों। बे मानसिखौ नोंनि सिगाङाव थानायखौ थुवाखै जेनेबा नों बेलेग बुस्थुखौनो आसि नानै खोन्थिदोंमोन जेनेबा थ जों मा बिदि माब्लाबाबो जोङो बिदि देखायनाङा होननानै बे मानसिया आंनो खोन्थादोंमोन आरो। जोङो मा ओ हदाय जोङो आसि मोनबखौबो देखायनांगौ होननानै बे मानसिया बुंदोंमोन आरोना मानोना जोंनि सिगाङाव थानाय मानसिया माने बियो साननोबो हागौदि बियो गावखौ सोंखारिदों मानो माने बियो आंखौ मा बुंदों माने रायखुमादों बा माबा मोनसे बुंदों बिदि सानगोन नङा होमबा? बिनि थाखायनो जोङो माने जे ब्लाबो आसि मोनबखौबो देखायनांगौ होननानै आंनो बै मानसिया बुजायदोंमोन आरोना।
औ।
औ। ट्रेभेल खालामनो आरोबाव जोंहा सोलोंथाइबो नांगौ जायो जेनेबा जोंहा ट्रेन टिकेट दाननो बा फ्लाइटनो जा जोंहा जेरावबो मा होनगोन ओ बिफोरखौबो जोंहा रोंगौ आरो रोंगोन आर ना बेफोरखौबो ट्रेभेल खालामोब्ला ओं। औ आं बेखिनिखोनो मिन्थिगो आरो नोंथां। नोंथाङाबो साखिनि मिथियो आंनो एसे फोरमायना होदो दे।
औ आं आंनि एक्सपि खोन्थानोसै मोनसे जायगायाव थांनायनि।
औ जागोन नोंथां दे खोन्था।
औ ओ सिक्किमाव थांदोंमोन। थांनाय नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव।
औ
बेयावहाय आङो जोङो निउ बङाइगावनिफ्राय थांदोंमोन जों ओ दसजोनसो थांदोंमोन आरोखि ना जयै। ओ बिनिफ्राय जोङो निउ बङाइगावनिफ्राय ट्रेनजों थांदोंमोन ओ फुङाव। नयथा दसथासो समाव थांदोंमोन जोङो बिनि ओमफ्राय जोङो थांनानै ओ निउ जलफायगुरियाव ओंखारहैदोंमोन आरोखि ना। ओ बेवहाय आङो ट्रेननि एक्सपिरियेन्सबो गोदान लानो हाबाय गोदान जायगा नि नलेज मोनबाय गोदान जायगा नुनो मोनबाय। बेखिनियाव बिनिफ्राय थांनानै जोङो ओ निउ जलफायगुरियाव ओ जागफोर जानाय जानानै बिनिफ्राय जोङो केब बुक खालामनानै बिनिफ्राय जोङो सिक्किम फारसे थांबाय आरो बेयावहाय आं मिथिनो मोनबाय कि सिक्किमनि सुबुंफोरा जोबोद हार्ड वर्किं लाइक दराइभारफोरखौनो नायदो बिसोरो जोबोद हार्ड वार्क खालामो ओ बिनिफ्राय बिसोरो ओरैबायदि माने बिसोरनि आ खुवा ओरैबायदि मोजां सिक्किमनि सुबुंफोरनि आखुआनो जोबोद मोजां आरोखि ना बिसोरो फ्रेन्डलि नेचारनि मानसि।
औ
ओ बिसिनि आरो बिसोरनि जायगाया ओरैबायदि साफा माने
उम
जोंनिफ्राय बिसोरो जोबोद साफासिन आरोखि ना जोंनि जायगानिफ्राय
औ
बेवहाय मेनलि नेपालि मानसिफोरखौ नुनो मोनो औ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बेयाव थानानै आं जोङो बेयाव नेक्स्ट दे सानसे हर थानानै बिनिफ्राय नेक्स्ट देयाव जोङो नाथुला थांदोंमोन जेराव आङो फार्स्ट टाइम स्न'नि एक्सपिरियेन्स लानो मोनबाय
औ
ओ बेयावहाय जोबोद गुसुमोन नाथुलाया जाहैबाय चाइना चाइना इण्डिया बर्डार आरो खिना
औ
औ बेयावहाय थांबाय आङो बेयाव गोबां सुबुंफोर दंमोन गोबां मानसिफोरा फैदोंमोन बेरायनो थाखाय जायगा नायनो थाखाय बेयावहाय गोजौआवहाय हां लानो खस्थ' खस्थ' जायो आरोखि ना गोबां सुबुंफोरा हां लानायाव खस्थ' मोनदोंमोन
उम
जेरै ओ मानसिफोरा अक्सिजेन बायनो गोनां जादोंमोन औ बिनिफ्राय आङो ओ बिनिफ्राय जोङो फैनानै चांगु लेक थांनायावबो चां गुलेकखौ नुबोदों फैनायावबो सां गुलेकखौ नुनो मोनबोबाय आरोखि ना
औ
ओ बिनिफ्राय जोङो फैनानै बेलासि समाव एमजि मार्क होननाय मलाव बेरायनो बेरायबाय
औ
बिनिफ्रायो नेक्स दे जोङो सिक्किमनि लकेल एरियाफोरावनो बेरायबाय लकेल साइट सिं जेराव जोङो गुबुन बिसोरनि जानाय लोंनाय खौ ट्राइ खालामनो मोनबाय गोबां सुबुंफोर गोदान लोगो मोनबाय।
औ।
बिसोर बै जायगानि सुबुंफोरानो जबोर फ्रेन्डलि आरोखि ना
अ
थ' आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां।
औ नोंथांनिफ्राय आङो जेनेबा सिक्किमनि खोथा जोंनि बांद्र' थांफेराखै नालाय नोंथांनिफ्रायथि मिथिना जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय जेनेबा आं मिथि नो थाङाथ' एक्सपिरियेन्स खालामना फैबाय नालाय थ' गोजोननाय थाबाय खोन्थानायनि थाखाय आरो आं सानो दि आंबो मालाबा बै जायगायाव आंबो माने ट्रेभेल खालामनो थांगोन होनना आं सानबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां थां आङो रेकमेन्ड खालामो नोंथांखौ थांनो थाखाय।
औ।
औ।
दा नोंथां जोंहा टाइमाबो जालायबाय औ। औ माब्लाबा उनाव जोंहा गोदान टपिक लानानै रायज्लाय लायगोन।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।
ओ गोजोन्थों नोंथां औ औ।